औ खोनादों नोंथां
औ दा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो होनना फनो हरदोंमोन नोंथाङा?
औ बेनो जाहैबाय आबाद मावनायनि सायाव
खोनायाखासै नोंथां अ आबाद मावनायनि सायाव रायलायनो बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां बिदिब्ला जोङो बे आयदानि सयाव सावरायनो नाजागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायजेनग्रोदो।
जायो ओ नों थाङाबोथ' मिथिखागौ आबादा माखौ बुङो नङा होमबा आबादा जाहैबाय जोंनि जिउ खुंनायावहाय ओ थांनानै थानायाव नांगौ जानाय जानाय लोंनाय बा बेनि अनगायैबो गान्नाय जोमनाय गासैबो बेसादखौहाय नांगौ जायोब्ला जोङो जायनिफ्राय रां फैयो बा रां खामायनो बा जानो थाखाय मुवा बेसाद बायनो बेफोरनि थाखाय जोङो माखासे खामानि मावो आरो जायखौ जों आबाद बुङो बे जाहैबाय मैगं थाइगं गायनानै जों बेखौ बाजाराव फानो आरो बेबायदि जोङो रां आरजिनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांहां नङा होमबा बेनो जाहैबाय औ आबाद माने आबादखौ जों गुसुं रावजों बुंनो थाङोब्ला जोङो माबा मोनसे मोनसे मैगं थाइगं गायनाय आरो बेजों लोगोसे माबा मोनसे मुवा बेसादखौ हायाव गायनानै बेखौ फेदेरनाय फोलावनाय आरो बेखौनो आबाद मावनाय होनना बुनाय नङा होमबा एगजामपोल एसे हिसाबै जों बुंनो हायो फाथो आबाद मावनाय ओ माइ गायनाय बिदिनो थालिर बागान बानायनाय आरोबाव गोबां दं बेसर आबाद ओमफ्राय सबाय सिबिं बेफोर गासैबो आबादाव गोलैजोबो आरो आरो बेल' नङा नैबे जोङो गोजां बोथोरफ्रावबो मोनोना मुला लाफा गाजर बिदिनो टमेट' फिसा फान्थाव एम्बु होनो जायगखौ जोङो आरोबाव बे मा होनोमोन बेखौ मटर आरो बिन फोर बिसोर गासैबो माने आबाद हारिजोबो आरो माने आबाद जोब आरो जायखौ जों आबाद मावनानै जायो बा फानोबो दा आबाद मावनाया सासे मानसिनि जिउखौ बा सासे सुबुंनि न'खरखौनो मोजाङै सोलिलांनो हानायावहाय गोहो होयो जेरै आबाद मावनानै नोङो बेनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथायाइ ओमफ्राय बिनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइजों लोगोसे खासे जोंना माखासे बेदर सेदर मोनो जेरै आलुफ्र्रा बेदर हारिमनि बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो गावनो न'आवबो जानो हायो आरो बिनिफ्राय जोङो आग्लायोब्ला बेखौ बाजाराव फानहनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो बेखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो जोङो माइफोरखौ न'आवनो गायनानै लायो आरो गायनानै लानानै जेब्ला बे फिथाइ थायो बेखौ जोङो बिदिनो माइ मिलाव होनानै फोराननानै माइरं खालामनानै ओं खाम संनानै जायो बेबायदिनो जों माइ गायनानै गावनि आदारखौ सुफुंना लानो हायो आरो माने उदैखौ सुफुंनानै लानो हायो बे जाहैबाय उखैनायनिफ्राय जोंखौ आबादा रैखा होयो आरोबाव मोनसेया जाहैबाय जोङो माइखौहाय बुरजा बिबाङाव गायोब्ला जों जानानै आग्लायनाय माइखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै रां खामायनो हायो आरो ओमफ्राय बे रांजोंनो जों जोंनि माखासे गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हानोसै जेरै जोङो फैसा थायोब्ला मा मा बायो न'आवहाय जि जिउ खुंलांनायावहाय जोंनो नांगौ जानाय सियार टेबोल बिदिनो गोबां गारि घुराफोर बायनाय बा अबावबा मोनसे थांनो गोनांब्ला जोंनो फैसा नांगौ बेवहाय गारि गाखोनो मानो बेफोर गासैबो फैसाया जोंना बे गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा आबाद मावनानै बा आबादारिफ्रा फैसा खामायो आरो आबाद मावनानैनो बेबायदिनो आरोबाव बिदिल' नङा न'खरनि माखासे गोनां जानाय मुवा बेसाद जों न'आव माखासे आबाद गायो ना नाथाय आबाद जायै बेसादखौ जों मालायनिफ्राय बायनानै जानांगौ जायो बिदिनो जोङोाद फोर गायनानै बे फैसा मोननायसै बिदिखौबो हायो आरो।
औ नोंथां।
औ आबाद मावनाया बिराद मुलाम्फा गोनां आरो मानसिनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जुनियायै बियो गामियाव थानो थानाय मानसिफोरनि थाखाय जोबोद ओ मोजां माने मानसिनि थांनानै थानायाव हेफाजाब होग्रा मोनसेे राहा। जायनि गेजेरजों आबादारिफ्रा गामियाव थानानै आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। आरो बेबायदिनो गामियारियाव नायनो थाङोब्ला बांसिन मानसियानो फ्राय आबाद मावनानैसो जिउ खुंखायो आरो। ओमफ्राय जोंना भारतआवनो बुंनो थाङोब्ला स्निजि जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा गामियाव थायो नालाय दा बे गामियाव थाग्रा स्निजि जौखोन्दो मानसियानो आबादनि सायावसो सोनारनानै थायो होननानै जोङो फरायबाबो मोनो आरो बेबायदिनो आबाद मावनानै मानसिया संसारखौ दैेनलांनो हायो।
औ औ।
जोंना गामिफ्राव थांयोब्ला जों नुयो गासैबो ओ नुनाय बे बेसादफ्रानो आबादजोंनो जाजोबनाय ओ जुदि जों बुंनो थांला सोरबा सासे न'खरनिफ्राय सोरबा सासे गथ'आहाय बायेरायाव फरायहैनो गोनां जायो होमब्लााबो बेयावहाय जोङो थाखा फैसा नांगौबा बे आबाद थिलिनिफ्रायनो फैसा मोननानैसो जों फरायनो मानो गोजानफ्रावबो थिनहरनो हायो आरो। बेबायदिनो आबादा एखेबारे आबादारिफोरनि जिउआवहाय गोनांथार गोदोनि जुगाव जाबायदि आबाद मावोमोन दानि जुगाव एसे फारागथिखौ जों नुनो मोनो मानोना गोदोहाय बिगियान जुग गैयि समावहाय हालेवनानैनो गोबां आबादफोरखौ गायोमोन माइफोर फाथोफोर आरो एसेबाबो ग्रोम ग्रोम गायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ बेफोरखौ नुलिया जोङो ट्रेक्टरफोरजों हालेवलाबायनानै गोबां आबाद मावनायखौ नुसै आरो बिगियान जुगजों दानिया खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद दिहुननो हायो।
औ।
मानसिफोरा बांद्राय फोथाराव आबाद मावलिया दाना जुनथुफोरजोंसो बांसिन आबाद मावनाय नुसै। नङा होमबा नोंथां दा बेनोमोन आं आबादनि सायावहाय फंनैसो बुंबाय नोंथां दा नोंथाङाबो हायोब्ला ओ आबाद मावनायनि सायावहाय नोंथांनि सान्थौ खौ बा नोंथांनि बिबुंथिखौ फंनायसो होदो नामा?
औ औ नंगौ नोंथां। दा आंबो एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनिसिम जे आबादखौ मावोब्ला माबोरै बा मारै मुलाम्फा मोनो बा बेखौ माबोरै मावो एसे फोरमायलांसै आंबो जिहेथु नोंथाङानो गासि बो बुंलांजोबखाबाय जे आबाद मावोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा दङ। आरो मानि थाखाय मा खालामो नोंथाङानो गासिखौबो बुं जोबखाबाय हिसाबै आं मोननैसो जे जोंनि ओनसोलथिं जायबो बांसिनै आबाद मावनाय बा गायग्रा बेखौ आं एसे फोरमायलांनि जेरै जोंना दैज्लां बोथोर फाव माइफोरखौ बांसिनै गायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोंना मेसें बोथोराव मेसेंनि जेरै आलु बा कफि बा लाइ ला फा बेफोरखौ बांसिनै जोंनिथिंजायबो आबाद मावनाय जायो आरो। दा नैबे जे मेसेंनि आलु लु आबाद बे आलु आबादखौ माबोरैहाय गायो आं नोंथांनि एसे गुसुङै फोरमायना होलांनि नोंथां।
औ दे नोंथां दे बिदिब्ला फोरमायना होदो।
दा जोंहा आलु आबादखौ जों बयबो मिथ खायो बे आलुखौ जोङो ओंख्रि जायो होननानैहाय दा बेखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो बिनि थाखायनो आलु आबादखौ जोंहा, गा गायनाय जायो आरो दा आलु आबाद गायनोब्लाथ' जोंहा गिबियाव नो आलुनि जोलैखौ लाबोग्रोनांगोन हाथाइबा बाजारनि फ्राय जोङो लाबोग्रोनां आलुनि जोलैखौ बिनि उनावहाय जोङो आलुखौ अबे जायगायाव गायगोन बे जायगायाव हाय जोङो हालेवनानै बा एवनानै ला ग्रो नांगौ जायो जाहाथे बे हाग्राफ्रा गैया जायो। बा हाया गुरै जायो बेनि थाखाय जोङो एवनानै लाग्रोयो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो। हाया जेब्ला एवखाङो अब्ला बेयावहाय जोङो। नांगोलफोरजों, सिन बोनायफोरखौ जोङो नुयो आरो जोङो सिनबो, बोखांनानैहाय बेवहाय आलुखौ दरसे दरसे दरसे बेवहाय होलाङो आरो आरो होखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौ बे हाजोंनो खोबनानै होयो आरो। आरो बेनि उनावहाय जोङो हाखौ जेब्ला खोबखाङो अब्ला जिगाबफोरखौ, सायाव बहायनानै होयो आरो। दा बे जिगाबखौ मानो बहायो होननानै बुङोब्ला, जाहाथे बे जोंनि जेरै दाउफोर बा दाउसिनफोर बिसोरो, नस्थ' खालामनो हायाबाय बेनि थाखायनो बे सिगाबखौ होनाय जायो आरो।
औ
थ' एरख'यो ना एरख'यो बा खेरख'यो बिदिबो फोनाय बा गायनायफोरखौ नुयोब्ला, बिसोरो आवलायो बिनि थाखायनो बेखौ, ओ रैखाथि होनो थाखाय जिगाबखौ बसायनाय जायो आरो दा बिनि उनावहायनो जोङो दुइ माससो बा थिन माससो थानायनि उनावनो जोङो आलुखौ मोननो हायो। आरो आलुखौ जोङो फाननानै गाव जाखांनानै आरोबाव फानबावनानैबो जोङो गो गोबांथार रांफोरखौ आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा आलुखौथ' जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानो हायो जेरै बेदरफोरजों एवबाबो गोरा बिराद गोथाव, आरो नाथुरफोरजों, बा माबा मोनसे गाव गोजाबाबो, बिराद रोखोमनि जानो हायो आरो दा बे आलु ओंख्रि होनबाथाय। औ दे आं थाबाथाय एखेबारे मैगं बायनाङा बेफोरबायदि मोनलायलायथारसै आरो न'आवहाय। औ फुं समावबो जोङो आलु बाथोन जानो हाबाय आरो सानफ्रावबो एवनानै बा जहल बा बेदरफोरावबो बे खौ एखेबारे गथा गथा खालायनानै होबा बिराद गोथाव मोनजासै आरो।
नंगौ नोंथां।
बेखौ गोरलैयैहाय थांहोनो हायो आरो बिनि थाखायनो बांसिन आबाद मावनाय दायो। बेवहाय बांद्रायबो दैबो नाङा जाहैबाय, बिनि थाखायनो मेसेङाव गायनोसै आरो गोरलैयैनो थांनाय बुंजायो आरो आरो बे आबादा बेनिखायनो औ नोंथां
खाथिनि दखानावबो फानलाबायनो हायो जाहैबाय
औ नंगौ नोंथां औ जानो गोसोबानो रुइनानै जानो हाबाय बा दोननोबो हाबाय सेवलाबायाबो नालाय बेयो
औ गोबाव गोबाव दोनजायो न' सिङावहाय सान्दुंल' फोनांनो नाङा ना बेखौथ' नआव दोननानै र बि
बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां औ
ओंखायनो दसे सावरायबाय जोंना होमबा आबादनि बयावहाय दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरदों सावरायनानै माखासे बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय औ नोंथां जागोन दे गोजोनथों
रायलायफिनबाव जागोन बियो